हेल' औ नोंथां खोनादों दा नोंथां। अ ओरैनो मा खालामनानै दं नोंथाङा दायो।
नोंथां आङो नै दायो ओरैनो जिरायनानैसो दंगासिनो।
जिरायना सो दं ना। ओ फुंबिलिनि गोजोन फुंबिलिनि माबा ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय
औ। अब्ला दसे समखिनि रायल्लायनो हागोन ना नोंथां सावरायनो हागोन नोंथांजों।
हागोन हागोन नोंथां सावरायजागोन।
अब्ला जों बेबायदिनो आबाद मावनायाव गोनांथि जानाय माखासे आइजें आइलाफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जायो नोंथां सावरायनो हायो।
ओ माने जोङो बेफोरखौ माबोरै बानायो।
नंगौ।
आरो आं बबेखौबबा बाजारनिफ्राय बायो नामा बा बबेखौबा जों माने न'आवनो बानायो नामा बेफोरखौहाय जोङो दसे सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ नांगौ जागोन नोंथां।
अब्ला आङो एसे ओ जागायगिरनोसै होनबा
जागोन दे नोंथाङा नोंथां दे
अब्ला जोंना आबाद मावनायाव गोनांथिथार होनोब नाय दा दैज्लां बोथोरनिफ्राय आं सुरु खालामनोसै नङा होमबा?
औ औ
दैज्लां बोथोराव जोङो आबाद मावनो थाखाय जोंनो सिगांग्रोनो नांग्रोगोन जोंना खदाल नङा होमबा।
नंगौ।
जिहेतु खदालखौ जोङो ओरैनोथ' खदाला जिहेथु हाजावग्रा जोङो बेखौहाय माखासे जोंना औवानि आरो लहानि थायो नङा होमबा। जेनेबा जों लहानिखौ हा बाजानफ्राय बायनानै लाबोनानै जोङो बेखौहाय न'आवहायनो औवाखौ दाननानै बिखुं बानायो नङा होमबा दोनानै जों बेखौहाय आखाइ हमग्रा बानायो।
औ
जिहेथु खदालाथ' जोंना गोबां खामानियाव नांगौ जायो नङा नोंथां? खदाला जोंना माने आबाद मावनायाव खदाल नांथारगोन आरो आबाद मावबाबो मावाबाबो माने फिसा फिसौ खामानिनि थाखायबो जोङो माने खथाला नांखाथारनाय मोनसे माने गोनांथि जि मा होनो आइजें आरो जोंनि थाखायहाय। बा न'खरावहाय जोंना खदालखौ माने नांखाथारगौ आरो। आरो मइेनलि बुंनो थाङोबा जों नै दाथ' ट्रेक्टरफोर बा मेसिनजों हालेवो नङा होमबा? जिहेथु जोंना नांगौ जायो नांगोल नांगोलखौबो जोङो दं फांनिफ्रायनो बानाय नङा होमबा नोंथां? नांगोलखो जोङो दंफां एसे गेद्दाखौ जेरैबायायदि दंफाङा नांगोल जागोन बेफोरखौ जोङो दाननानै खायफाया न'आवनो बानायनाय नङा
नंगौ
आरो बांगोन निफ्रायबो मोनो अब्लाबो जों माखासेया सोरबाया न'आवनो आंथ' नुदों माने जोंनि बाबायाबो बानायोमोन बिदिनो न'आवनो बानायनाय जायोमोन आरो। नांगोलफोरहाय नांगोलनि खावसे ओ बाहागोआ बांसिनानो सोरबाया बे मा होनो जुंगाल जुंगालफोरखौहाय सोरबाया औवानि बानायो सोरबाया ओ बिदिनो बाथामनिबो बानायो आरो नांगोल जुंगाल जेखौ बुङो दा बेबो बेफोरबायदिनो आरो माखासे बुस्थु दङ जेरै जोंना रयना रयनाफोरखौ जोङो माखासेया जोंना जाहैबाय दंफांनि माखासे जोंना औवानि बानायनाय जायो जों रयनाफोरखौहाय।
औ नं
जिहेथु जोङो रयनाखौबो जेब्ला जोङो माइ लामो बेफोरावहाय जों नांगौ जायो जेब्ला खोथिया फैयो अब्ला जों खोथिया फोनायनि जायगा ओ समान बानायनो थाखाय जोङो हाब्रु फेनलानो थाखाय जोङो रयनानि गोनांथि जायो नङा होमबा आरो नङाखि जों माइ लामनायाव माइ लामखांनानै हनाय बा बुथुमनाय बा माइ लामोबा जोङो माने माइखौ जेब्ला दोनहैगोन अब्ला जों माइखौ फेनलांनो थाखाय ज रयनाखौ जोंना जोबोद गोनांथि जायो नङा होमबा?
नंगौ
आरो बे बायदिनो जाहैबाय जोंबना हासिनि आरो बेरा
औ।
जिहेथु दैज्लां बोथोराव जों बेराखौ बाहायो नङा होमबा। बेरानि खावसे बाहागोआ बिदिनो खावसेया औवानि जायो आरो खावसेया बाथामनि नङा होनबा। ए बेेदाखौहाय बाहायो जेब्ला जों माइ गायगोन जै दिनाखन जों माइ गायगोन बा लास्ट हा एवनाय बा जोंना हाया माने मोनखाबाय एवनानैहाय। अब्ला जोङो माइ गायग्राफ्रा एसे गोबां जायोबा एसे मेरला जायोब्ला जों थाबखौ मोननो थाखाय बा दुब्लिखौ थाब हालेवखांनो थाखाय जों बेदाखौ माने बाहायनाय जायोमोन आरो।
नंगौ नंगौ
बेराजों जों हालौनाय जायोमोन माने बेराजों हालेबा जोंना माने मिसिनारिफोर बायदि माने ओ एरोमोन आरो बांसिन। बांसिन एरनाय जायो बांसिन हालेवनो हायो जोङो बेराफोरजों एवबा
नंगौ।
हा जोङो खावसे बाहागोखौ जोङो बाथामजों बानायनाय जायो आरो खावसे बाहागोखौ जोङो औवानि दाननाय जायो आरो। जिहेथु जोंना हारसिं बोग्रा बोग्राखौ जोङो औवानि थाबाय जोंना हमग्राया आरो बिदिनो जिहेतु हायखंग्रा हायखंसि
औ।
हायखंसियाबो जोंना औवानि थाबाय नङा होमबा। जिहेतु हायखंसिखौ जोङो दोयो बा बेखौ जोङो मा होनो बाथामखौहाय गुदुं फलंनानै बेयावनो जोङो गोरायै दोनानै लानाय जायो आरो। बे हायखंसिया जोंना बे हासिनि होनोबा जोंना माने माखासे जिहेथु मेसें बोथोराव मावनाय आबाद बेफोराव जोङो हाथरफोरखौ समान बानायनाय आरो हाग्राफोरखौ बोनानै सायाव लाबोनानै गारनाय हाग्राफोरखौफोरखौ हायनानै गारनाय राननाय रानहोनाय बेफोरबायदियाव माने बाहायनाय जायो आरो जोंहा आरो माखासे जोंना दङ सिखा खंखाय सिखा खंखायफोरखौथ' जों मेसेंनि माबाफ्राव बा दैज्लाङावबो जोंना हाग्राफोर जायोब्ला बारिफ्राव बेफोरखौ नांथारौ नङा होमबा सिखा खंथायाइफोरखौहाय जों सिखा खुंखाइफोरखौहाय जोङो माने खामारनियाव दाहो हैफाथारो नोंना न'खरावहाय गासिनावबो। मोनसेया थाखायो आरो सिखा खुंखाया गामिनि न'खरावहाय जितु जों सिखा खुंखाइखौबो जोंना सिखा खुंखाइया माखासे लहानि आरो माखासे औवानि जों बानायनानै लानाय जायो नङा होमबा।
नंगौ।
आरो बेफोरबायदिनो माखासे गोबां माने गोनांथि जानाय बा नांनाय जोंना बुस्थु आइजें-आइलाफोर नांगौ जायो जोंनो आबाद मावनायाव नङा होनबा नोंथां।
नंगौ।
माखासे जोङो ओ मैगंनि हाग्रा दांनो माखासे जोंना फिसा फिसौ आइजें आइला बेफोरखौबो हाग्रा दांग्रा माखासे बुस्थु दङ। जोंनो बेफोरखौबो बिराद गोनांथि जायो। दा बेफोरबायदिनो नोंथां मोनैथिंजायबो आबाद मावनायाव मा मा बुस्थु बाहायनाय जायो नोंथां? नोंथाङाबो एसे फोरमाय होनदो नामा?
नंगौ। बा जोंनो आबाद मावनायाव मावनायावहाय ओ आइजें आयला बा मुवा बेसाद नांगौ होनोब्ला ला जोङो बांसिनै ओ दंफां आरो औवानिफ्रायनो जोङो बानायनानै लानायखौ नुयो आरो माने गोबां समाव जोङो बैफोरखौ जोङो न'आवनो बारायजोबनानै लायो जेरै जों आबाद नांगौ आबाद मावनायाव नांगौ होनोब्लाथ' जोङो गुबैयै जेरै खदाल नांगोन, नांगोन नांगोन। बिनि उनाव जुंगाल, मै, दांखुर, बेनि उनावहाय जोङो हुलाबारि, बा ओमफ्राय लोगोसे जों आरो थेवलनिबो गोनांथि मानोना जों खोथिया फबनाय समाव जोङो ओ बेखौ जोङो खोथियाखौ खानो थाखाय थिवल
ओ ओम बेबायदिनो बैफोर माने बैफोरखिनि आगजुआनो माने गाहाय आरो आबाद मावनायाव माने बेफोरखौ जोङो बांसिन समाव ओ माबाजोंनो औवा आरो दंफांजोंनो बानायो बानायनायखौ नुनो मोनो जोंहा आरो मोनसे दंबावो ओ जेरै हुखेन हुखेनाबो जोंनो गोनां आबाद मावनायाव
औ
बेफोरबायदिनो जोङो नोंथाङा जेरै दायो बुंलांबाय नांगोल नांगोलखौ जोङो मोननै रोखोमनि नुनो मोनो जेरै मोनसेया जाबाय दंफां दंफांनि नांगोल जों दंफाङाव ओ एसे फालो जायखौ फाल बुङो बेखौ लहानि थुख्रासे फालोखौ जोङो बे दंफाङाव दोथाबनानै बेखौ हालेवो ओमफ्राय आरो मोनसे रोखोमनि जों मोनो जे बियो माने लहाजोंल' थायो आरो बेखौ माने हमग्राखौल' जोङो ओ दंफांनि दोहोनो नांगौ ओमफ्राय बाखिया लहानि जाजोबो बेखौ जोङो बे गंसेखौ जोङो मोनो नुनो मोनो आथिखालाव माने बेजोंबो बेजों एवब्ला थाबनो एरो आरो बे लहानि नांगोलजों ए-एवोब्ला थाबनो एरो माने बुरजा बुरजा एवलांनो हायो बेनिखाय बेखौ बाहायो जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो ओ बेफोरखौ बाहायो ओमफ्राय बे जों जुंगाल होनोबा जों जुंगालखौ जोङो औवानिफ्रायनो जों बानायो
आरो लोगोसे जोङो खदाल खदालखौबो जों लहानिफ्राय मोनो नाथाय बिनि हमग्राखौ जोङो औवा खौ बाहायो बा औवाखौ जोङो बानायो बेबायदिनो जोङो माखासे समाव गोबां बेफोरबायदि ओ आगजुफोरखौ जोङो बाहायनानैनो जों आबाद मावो आरो जोङो जायखौ हुलाबारि होनो बेयो जाबाय जोंना खोथिया बाननो थाखाय जों जायखौ बाहायो बेनो बेखौनो जों हुलाबारि होननानै बुङो बा दा जोङो बै ओ माइ गायनाय समाव खोथियाथिलिनिफ्राय बा खोथिया दब्लायनिफ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो खोथिया बजा बा मुथा खानायखौ जोङो दिखांनानै लांनो थाखाय जोङो बेखौ बाहायनानै बाहायनाय जायो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ औ
मा खालामदों नाथाय आथिखालाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बैफोर ओ खौ एसे माने बेफोरनिफ्राय मानोना बैफोरजों हालेवना बेयाव जोंहा माने गोबां सम नांगौ जानायखाय आथिखालाव माने सोलायनानै बै ट्रेक्टर जों एबा मेसिनजोंसो बे मेसिनारि ट्रेक्टरफोरजोंसो हालेवनानै माने हालेवोसै आरो बेजों जायजों जोङो सानसेयावनो गोबां बिघा बिघा हा एवनानै जोङो गायनो हायो ओंखायनो बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो मानोना जोङो गोदोआव गोदोआवबा जोङो नांगोलजों एवोब्ला मोसौ मोसौ लानानै नांगोलजों एवोब्ला जोङो ओ हालिब्रै हालिबालागै जोङो जमा जमायै ओ फाला बदल हाल एवलायोमोन थेवबो नाथाय जोंनि गेजेराव गोबां सम नांगौ जायोमोन जोंनो दान मोनसे गाहाम ओ माइ हाल जांख्रा जानायानो जोंनिया ओ गामिफोराव माने दान मोनसे गाहाम नांगौ जायोमोन नाथाय दानिखौथ' जों नुनो मोनो मोनसै सब आबाद मावनायनि ओ जोंहा दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव जोंना ओ जि जिबा दिनावनो जोंनिया जोबस्रांजोबो माने माइ गायनाय बोथोरा हाल जां खारा जाजोबो बयनाबो बेबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो दायो नाथाय
होमबा नोंथां जोङो सावरायनायनि समखौ समाबो जानानै जोबनानै फैबाय जों बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां
औ नोंथां औ औ औ
औ दे होमबा नोंथां औ